हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना
औ खोनादों
हेलौ
औ
नोंखौ मार लासैखोनादों
खोनायाखै नामा?
खोनादों बट मार लासै खोनादों
ह मानोबा
मिथिया एसे खाथियाव लालाय मबाइलखौ
खाथियावनो लाखादों
अ
ओ बिदिब्ला जोङो दिनै ओ बैसागोनि बागैनो सावरायनोसै नामा नोंथां
औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला ओ बैसागोखौ जोङो ओ माबायदिहाय आरो बोरैहाय माने फालिनाय जायो बेनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा
औ ओ हागोन नोंथां ओ जोंना बैसागुआ दाथ' जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोनाय
औ
औ ओ चैत्र ओ चैत्र दाननि जोबथा साननिफ्रायनो बैसागुवआ जागायजे जेनो आरो
औ
ओ बर'फोरा एप्रिलनि गेजेराव माने ओ एप्रिल एप्रिलनि दानावनो बैसागुआ जायो आरोना नोंथां
औ
औ ओ जोंना बैसागु ओ बैसागु फोरबोखौ जों मोननै बाहागोआव फालिनाय जायो ओ मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागु
औ
बैसागुनि गिबि सानानो जाबाय ओ मोसौ बैसागु
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
अ ओ मोसौ बैसागुआ माने ओ मोसौखौ माने जोङो थुखैहैयो आरोना सैत्र' दाननि जोबथा सानाव एबा संक्रान्ति खालि मोसौखौ थुखैहैयो ओ बिदिनो औ बिदिनो माबाफोराव दैमा एबा हाखरफोराव लांनानै
बिदिनो ओ मोसौ मैसो फालिथायनि सानाव माने बर'फ्रा माखासे नेमखान्थिखौ फालिनाय फालियो ओ बिदिनो मोसौ मैसो थुखैनायनि थाखाय माखासे मुवाफोरनिबो गोनांथि जायो आरो ना नोंथां ओ बे बेसादफोरखौ मोसौ मैसो फालिथायनि सानसे सिगांनो बुथुमनाय जायो
औ
औ ओ बेफोर बेसादफोरा माने ओ जाबाय बेफोर बेसाद मोसौ थुखैनायफोराव नांगौ बेसादफोरानो ओ
औ।
मोखोना बिलाइ खाथ्रि बिबार देग्लिलिथि ओ लावथि रायदों लाव फान्थाव दावा बिबार सबाइ गोरान ओ बिदि बिबार नांगौ जायो आरोना बिदि बायदि रोखोमनि बिबार नांगौ जायो
औ
औ ओमफ्राय बे बिबार ओ बिबार फिथाइ मा होनो बुथुमनायजोंनो माने माला बानायो आरोना जोंना मोसौ थुखैखालि फुङावनो आरो गासैबो मोसौ मैसोनो माला गानहोयो आरो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव
औ।
औ। ओमफ्राय ओ मोसौखौ थुखैखांनानै ओ बिनि मोदोमाव हांगार हांगार आरो बेसर बेसरनि थावजों माने गलायनानै गोसोम ओ फोथा फोननानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव ओ मोसौफोरखौ दिग्लिलिथि लावथिजों माने लासै लासै बुनानै ओ मोसौखौ माने लासै लासै बुनानै होयो आरोना ओम फ्राय बिदिनो गोदान दिरुं होनानै बेखौ ओ माबायाव दुब्लिफोराव ओ हैयो एबा हेगारनानै होयो आरोना।
औ।
ओमफ्राय बिदिनो मोसौ थुखैखांनायनि उनाव मोसौ सिगांथ' जोंना गोदो माबादोंमोन ना। ओ लावखारफोर दोङोमोन ना बिसोर माने मोसौ थुखै थुखांनायनि उनाव मोनसे ओ दोंसे मेथाइ रोजाबोमोन आरोना नोंथां। ओ जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर इबिदि गान खनोमोन आरोना नोंथां।
औ।
औ ओमफाय जोंना ओ बर'फोरा माने बैसागुआव गोखा गोखै मैगं थाइगंनि ओंख्रि जानायबो नेमखान्थिबो खालामो आरोना नोंथां।
औ।
औ ओ बेखौहायनो संक्रान्तिनि सानखालिनि खालामनाय जायो। बायदि रोखोमनि मैग था ओ मैगं थाइगंफोर खौ बेलासिनि बेलासि समावनो माने हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै बेफोरखौ बेदरजों आरो ओरैनोबो संजाना जायो आरोना।
औ।
औ बेफोरबायदि हाग्रानि ओ बायदि मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै माने उम ओंख्रि संनानै जायो। जायखौ माने गोखा गोखै खाजि जानाय होनना बुंनाय जायो आरोना नोंथां। ओमफ्राय जोंना मोनसे फोथायनाय दोङो आरोना बिदि गोखा गोखै संना जानायखौ माने ओ बायदि रोखोमनि बेराम आजारफोरा फोरनिफ्राय रैखा मोननो होननानै मोनसे फोथायनाय दङ आरोना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव।
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों।
अ' ओमफ्राय नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो।
औ बिदिनो ओ
बिदिनो जोंनिथिंजायबो बिदिनो जोङो बैसागुखौ मोननै रोखोमनि फालिनाय जायो। जेरै मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो ओ बिदिनो जोङो मानसि ओ नोंथाङाथ' मोसौ बैस बैसागोनि बागै एसे बुंनानैनो थांबाय एबारओ दा मानसि बैस बैसागु होनोब्लाथाय जोङो ओ अखानायै माने मोखौ थुखैखांनायनि अखानायै जोङो दुगैस्रां लोबस्रां बा बिदिनो एक थारिक जे-जेब्ला जायो आरोना अब्ला जोङो सोरांब्ला दुगैस्रां लोस्रां आलारि बाथि सावनानै जोङो ओ गेदेरखौ मान लानाय जायो बा उन्दैया गेदेरनिफ्राय ओ मान लायो आरो बिदिनो जोङो ओ न'आव बिदिनो मान लाखांनायनि उनाव गामियावबो जेरै आबै आबौ बिसोरखौबो जोङो थांङै ज' ज' थांनानै मान लाहैनाय जायो आरो। बिदिनो जोङो ओ बैसागु मानसि बैसागु जोङो ओ स्नि दानसिम फालिनाय जायो खिन्थु ओ दानि दिनाव एसे माने समनि आंखालनि थाखाय स्नि दिनसिम फालिनायखौ नुनो मोनला। बिदिनो जोङो ओ स्नि दिनसिम फालिनाय जायोमोन आरो आगोलहाय दा नाथाय ओ सानब्रै बा सानबा बिदि फालिनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो जोङो ओ नेक्स्ट दिनानिफ्राय जोङो मोसानो ओंखारलाङो गासैबो गथ'फोरनि हानजा बा ओ सिख्ला सेंग्रानि हानजा बोराय बुरै हानजा बिदिनो गामिनि गासैबो ओंखारनानै जोङो मोसानो बि बै गामि बै गामि बिदिनो ओंखारलांनाय जायो आरो औ।
नोंथाङा ओ फो नोंसोरथिंजायबो बिदिनो ओ‌ फालियो नामा?
औ नोंथां जोंनिथिंबो बिदिनो फालियो आरोना ओ जोंना गामियाव माने मोनथाम हानसो जायो बैसागुआव मोसानाया सेंग्रा सि ख्लानि मोनसे, बोराय बुरैनि मोनसे, ओमफ्राय गथ' गथायनि मोनसे बिदिनो आरोना ओ ओमफ्राय जोङो बे बैसागुआव मो सानो थाखाय ओ आगजुफोर बाहायो जेरै खाम, सिफुं, जथा ओ सेरजा हारमुनि बिदि गोबां माने रोखोमनि थरखाफोरखौ बाहायनानै मोसानो थाङो आरोना जोंना सेंग्रा - सि ख्ला बोराइ - बुरै बयबो
औ।
जोंना सेंग्रा - सिख्लाफोरा गोबां गुबुन - गुबुन जायगायाव मोसाहैयो ओमफाय बोराइ - बुरैफोरा गामियावनो ओमफाय गामिनि खाथि फोराव मोसायो आरो
औ।
गथ'फोराबो बिदिनो गामि खाथिफोराव मोसायो बारा गोजानाव थाङा।
औ।
ओमफ्राय जोंना बेयाव ओ जोंनि गामियाव ओ गोबां रोखोमनि गोदो गोदायनि माने ओ आबै-आबौमोननि समनिफ्रायनो रोजाबबोनाय सल'फोरखौ खननानै मोसायो आरोना ओ जेरैहाय जोंनिया से-सेंग्रा सिख्ला एदावलायनाय ओ बोराइ बुरैनि ओमफ्राय ओ बिदिनो ओ बिबाजै-बिबोनां बिदि एदावलायनाय गानफोरखौ खननानै मोसायो आरोना गोबां
औ
औ नोंथां मोननिथिंबो बिदिनो मोसायो ना?
औ बिदिनो मोसायो ओ नोंथाङा ओ एसे ओ मा होनो जोङो जोंनि ओ जेनेबा बैसागोआव जेरै मोसानो थाङोब्ला मा मा माने गाबनि दख'ना बा माने हारिमुवारि माने बाहायो बा गानो जोमो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
अ' जोंनिथिं ओ‌‌ जोंनिथिं बिदिनो बांसिनानो ओ गोमो दख'नाखौ गानना मोसायो आरोना बयबो बैसागोआव गोमो बिदन ओमफ्राय ब्लाउस गोज्जा रेगे - रेगां फालि गोजा बिदि लाना मोसायो आरोना हिन्जावफोरा ओमफ्राय हौवासाफोरा आरो गामसा गानो ओमफ्राय आर'नाइ लायो ओमफ्राय आर'नाइ गस्ला गानना मोसायो आरोना माने ओ समायनासिन नुयो नालाय बयबो एखे एखे गानबानो बिनि थाखाय माने एखे एखे गानना मोसायो आरोना गासिबो।
औ
औ नोंथां मोननिथिंलाय माबायदि ओ माबायदि माने ओ मा मारै मारै फालिनाय जायो एसे फोरमायबावनो हागोन ना बैसागुखौ?
अ बैसागुखौथ' बिदिनो जोङो स्नि दिनसिम फालिखांनायनि उनाव जेरै- जोङो मोसाहोनानै मोननाय माइरं बा रां अनसुंथाइफोरखौ जोङो गासिबो ज' जानानै बेखौ लावखार ओंखाम जानाय जानाय जायो आरो नोंथां गासैबो ज'यैनो। बिदिनो रंजा-बाजायै नोंथां मोनथिंजाय बा ओ फांसनफोर बिदि बैसागुआव फांसनफोर फालियो नामा नोंथां?
ओहो नोंथां जोंनिथिं बिदिथ' फालिनाय जाया जोंनिथिंबो माने ओ बिदि फांसनखौथ' जों बेलेग गामियावसो नुनो आरो नुनो मोनो आरोना। जोंनि गामियाव जाया जोंनि गामियावबो बिदिनो माने ओ जों मोसाखांना मोननाय रां एबा माइरंफोरखौ माबानानै माइरंखौ फाननानै बुरजा मोनबाथाय माइरंखौ फाननानै एसे जानो आन्था लाखिनानै ओमफाय ओ बे फैसाफोरजों ओ बेदरनो बायनानै लावखार ओंखाम जायो आरो ना गासिबो ओमफ्राय जोंना बिदि फांसन खोनो खुंलाया आरो नोंथां।
औ बिदिब्ला बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाना फैबाय नामा नोंथां?
औ औ सम जाबाय नोंथां।
औ दे बिदिब्ला।
औ दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै।
औ दे।